खोनादोना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथाङा-नोंथाङा दायो मा खालामदों?
हो
नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ
औ नंगौ नङा नोंथां
औ
औ होमबा नोंथाङा फ्रियैनो दङना दायो
औ दङ
औ औ औ जोंहा होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन।
औ जोंहा माने सुबुं अनजिमा बांनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों आर ना जोंहा दिनै
औ
सुबुं अनजिमाया माने गोदोनि समावहाय माबायदिमोन आरो दानि स दानि समावहाय जोंहा माबायदि बांबोखो बिनि सायावनो सावरायगोन जों मोनो
औ बिब्दिब्ला नोंथाङानो सावरायलांग्रोदो।
औ औ जागोन नोंथां जोंहा माने सुबुं अनजिमा बांनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां सोलायनायखौ जों नु नो मोन आरोना सुबुं अनजिमा बांनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय माने सुबुं अनजिमाया जोबोद खम मोनो आरोोना नोंथां
औ नंगौ
मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोदोनि समफ्रावहाय जोंहा आ बिदिनो माने थाब थाब हाबा जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना गोदोनि सममावहाय औ बिदिनो थाबाबा जानायखौ नुनो मोनामोन आरो लोगोसेयैनो एसे एसे बुजिनामोन आर ना गोदोनि मानसि सुबुं बिमाफ्रा बुजियोमोन बिदिनो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बेफोरनि थाखायनो माने हाबा जानो गिनानै माने थाब हाबा जायैखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो बुरै जासे थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानिखौ जोङो गुबैयै बुंनो हायो जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो माने जोंनि सुबुं अनजिमाफ्रा माने गोबां बांदों आरोना गोबां बांबोबाय। लोगोसेयैनो जोंहा गोबां जेंनाबो जाबोयो। ओ सुबुं अनजिना बाङोब्ला जेरै जोङो जानायनिफ्राय जानाय आदारनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय आरो थानाय न' बां बेफोरनिफ्राय गासैनोबो जोङो जेंनाखौ जों नुनो मोनो जेरै होन्नानै बुङोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बाङोब्ला ओ जोङो गोबां बिदिनो ओ मावनाय दांनाय आबाद मावनाय बायदि ओ फोरावहाय जोंहा गोबां जेंनाखौ नुनो मोनो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोङो सुबुं अनजिमाफ्रा माने ओ सुबुं अनजिमाफ्राथ' बांगोन अब्ला जोङो बिसोरो माने ओ हाबा जानानै माने न' बां लुनो थाखायथ' गोजान गोजानाव थांनांगोन नालाय दुब्लि फोथारफ्राव गेजेरफ्रावहाय खारलांनांगोन नालाय माने बेफोरनि जाहोनावहाय माने दुब्लि फोथारफ्रा माने आबाद मावग्रा फोथारफ्रा माने गैया जालांनो हमदों आरो ना बेफोरनिफ्राय माने आबाद मावनांगौ थिलियाव आबाद मावनांगौ फोथारावहाय जोङो न' बां लुनानै थाहैनायनि जाहोनावहाय जों आबाद मावनाया जोंहा बन्द' जायो आरोना बेफोरनिफ्राय माने ओ जोङो जानाय आदारफोरखौ जोङो खमायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बेनिफ्राय जो ग गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंना गोबां दा जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां जेंना नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो खामानि दामानिफ्रावबो जोङो गोबां जेंना नुनो मोनो जेरै होनोब्ला जोङो सुबुं अनजिमायाथ' बांबाय नालाय ओ जिखुनु जेरावहाय मोनसे खामानिफ्रावहाय जेब्ला जोंनि दस दसे जन बा एगारजोन मानसि नांगौ जायोब्ला दन बा एगारजोन मानसि नांगौ जायोब्ला जोङो बेफोराव माने ओ फनसास जन ओ इदिनो थ्रिस जन गाहाम थांनानै जोङो थाहैनांगौ जायो आरोना जिहेथु जोंहा बेफोरबायदि खामानि दामानिफ्रावहाय जोङो गोबां जेंनाखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जेतु जोंहा सुबुङ अनजि बांनानै गोबां माने खामानि दामानिखौ लानानै जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो साख्रि साख्रि बाख्रियावबो जोङो गोबां जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो सुबुं अनजिमा बांनाया जादों ओ ओ गथ' गथ' जोनोम होनाय गथ' जोनोम होनायनिखौ जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय ओ जेरै ओ सासे बिमा आरो बिफाया जेब्ला हौवासा गथ' लुबैयो आरो हौवासा गथ' लुबैनायनि जाहोनाव माने सुबुं अनजिमाया बाङो आर ना जिहेथु जिहेथु सासे बिमाया माने हिनजावसाल' जोनोम होबाय थानानै बिदिनो हौवासा गथ' लुबैनायनि जाहोनाव माने फिसा खांबाय थानाय बिदिनि जाहोनाव माने सुबुं अनजिमा बाङो आरो ना लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो माने गोबां बिदिनो बुजि बिमा बिफाफोर बुजि जि जेरै गोदोनि बायदि माने फिसा खांनाय जेरै गोदोनि समनि सुबुंफ्राथ' माने गोबां बिदिनो फिसा खांनाय मोन जेरै दस जन एगार' जन बार'जन पन्द्र'जनसिम गाहाम जोङ सासे बिमानिफ्राय गथ' खाङोमोन आर ना गोदोनि समावहाय नाथाय दानि बेलायावहाय इसेबांबो खांला खांनायालाय होनोमबाबो माने खमसै आरो दानि बेलायावहाय माने गोबां बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
औ
मानो होनबा सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावहाय सुबुं अदि मा बाङोब्ला मा मा जेंना सोमजिनो हागौ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों
औ नोंथाङाथ' जोबोद गुवारैनो बुंलांबाय गोथौयैनो जे जोङो गोदो बांद्राय सुबुं अनजिमा गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जुगावहाय बांनायनिफ्राय बां बांलांबाय होननानै ओ नंगौ ओ गोदोथ' बांद्राय सुबुं अनजिमा गैयैलाय जोङो थानाय अहल बहल जायोमोन ओ जोङो जेराव गोसो बेयावनो थानो हायोमोन हा हुफोरा गुवार दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम दङमोन। ओ जोङो नाथाय दानि जुगावहायो। ओ बिब्दिनो सासेनिफ्राय सासे सासेनिफ्राय सासे बारायलाङै बारायलाङै जोङो सुबुं अनजिमा बिमाया बांनायनिफ्राय बांनाय बांनायनिफ्राय बांनाय बांबोबाय बांबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि बिब्दिनो जोङो थानाय जायगाफोरा गैयैनिफ्राय गैयै फिसानिफ्राय फिसा जालांबाय। ओ दंफां लाइफां दानस्रांजोबनानै जोङो फोजोबजोबनानै जोङो थानो थाखाय ओ हा न' बानायनाय जाबाय बेफोरावनो जायगाफोरा ओ एसेनिफ्राय एसे जालांगासिनो आरो। ओ जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायलांनायनिफ्राय दानफां दानफाय लांनाय जाउनाव जोङो ओ गरम बारहावा बांद्राय दुंहाव थासारि सोमजिनायखौबो नुबोनो मोनबाय।
अ
ओ बिब्दिनो जोङो जायगाफोराबो थोला थानो थाखाय न'खरसे मानसियावहाय न'खरसे ओ नखर सेनि न'आवहायो जोङो नुनो मोनो। साब्रै साबा बा आदजन नयजन दसजन बार'जन बेफोर बेफोरबायदि गाहाम जायो। आरो नङा होमब्ला? फिसानिफ्राय फिसौनिफ्राय बिहामजो फिसा गासिबो लानानै जोङो बार' जन बा सन्द्र जन बेसेसो मोनखायो आरो न'खरसेयावहाय बिदिनो बांनायनिफ्राय बांगासिनो जोंनो हाया थोला बेफोरबायदि जानानै जोङो दंफां लाइफांखौबाबो दानफायनानैबाबो न' लुनो गोनां जाबाय। बिब्दिनो जोङो बांनायनिफ्राय बांगासिनोसो आरो सुबुं अनजिमाया आरो दहायनो नोंथाङा बुंदों जोङो फिसा हौवा नांगौ जानायावहाय फिसा हिनजाव मोनब्ला बिब्दिनो ओ आरोबाव खांनायावनो खांनायावनो बा बारायलांबाय थायो होननानै। नङा होनब्ला?
औ औ।
बिदिनो जोङो नुबोनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय ओ बिदिनो जों
फिसाफोरखौ दस जन गाहामसो खांनायखौ नुबोनो मोनोमोन आरोखि। नाथाय अब्लाबो जोङो ओ दानि जुगावहाय साथाम साब्रै बेफोरानो बेफोरसिमखौल' जोङो नुनो मोनसै। अब्लाबो जोङो दानि जुगावहाय उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै बिनिफ्राय जोङो ओ गथ' गथाय मोननानै बिनिफ्रायनो बांसिन बारायलांनायखौबो जोङो नुनो मोनबावो आरोखि।
औ औ।
गोदोनि बायदि बुरजा बुरजा फिसाफोर खाङाब्लाबो जोङो दानि जुगाव ओ जिदाइ बैसोनि बोसोर जायैयावनो जोङो हाबा जानायखौ नुनो मोनो दानि जुगाव। बिब्दिनो जोङो ओ
हाबा जानानै गथ'खांनानै बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमाफोरा बारायलांनायनि बारायलांगासिनो ओ बिब्दिनो जोङो ओ नोंथाङा दहाय बुंलांदों साख्रि बाख्रि नागिरनाय माबा मोनसे खामानि फोरावबो जोंनो थाखाय माने मावनो थाखाय जायगाखौनो मोनलायला होननानै आरो मोनसे खामानिनि थाखायनो सेलाय बेलाय जायो। नङा होनब्ला? ओ जेरै जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय ओ दसजन मानसि नांगौब्ला बिस जन ओंखारोब्ला बा थ्रिस जन सल्लिस जन ओंखारोब्ला जोङो बेयावहाय ओ साबैसे मानसिखौ लानो जागोन नङा होनब्ला।
औ औ नंगौ नोंथां।
दानि जुगाव नुनो मोनो ओ साख्रि बाख्रि नागिरनायावबो ओ दसथा साख्रिनि पस्टफोरावहाय जोङो एक हाजार दुइ हाजार ओ बेफोरबायदि मानसि लाख लाख खौथि बेफोरबायदि मानसिफोर फरिखा होनानै ओ‌उथ्रि सारबासो मोननाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोखि
औ औ
जोङो मोनसे खामानिनि थाखायनो मोनसे सरकारि साख्रि फोर बायदिसिना बेफोरनि थाखायनो जोङो गोबांनो जुजिनांगौ जायो। जायो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो लामाफोरावबो हान्थिनो थाखाय गोबां लामा सामा मानसि इदिनो जाहा मेला बाइक गारि सालायनानै मानसि सुबुं अनजिमा बां थांनायनि थाखाय गोबांनो लामा सामा सौग्रावनानै थैनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बे जाफ्लेबोगासिनो नङा होनब्ला बिब्दिनो लामाफोराबो गुसेब जानायलाय बिनियावहाय गावजों गाव गोसा सालायनानै माने लामा गैयैयावब्लाबो जोङो एरायनो हायै जानानै माब्लाबानि समाव सौग्रावलायनानै बिब्दिनो गाव गावनि जिउखौबो खोमालाङो ओ बिब्दिनो ओ आरो लामा सामा माब्लाबा हाथाय बाजार जाबाथ' जोङो एरायनो जायगाखौनो मोन मोन नङा होनब्ला बिदिनो फुजा मेला जाब्ला जोङो मानसियानो मानसि एरायख'नो हालायै सुबुं अनजिमा जायो आरो
औ औ
बिदिनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनानै जोङो थानायनि जायगानि खस्थ'' लोंनाय जानायनि खस्थ ओ' आरो बे बिदिनो आबाद मावनायफोरनि खस्थ' लामा हान्थिनायनि खस्थ' साख्रि बाख्रि नागिरनायनि खस्थ' जोङो बेफोरखौ बुंनो हायो आरोखि
औ गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां औ
सिमबो गोजोननाय थाबाय दे बिब्दिब्ला